हेल' नों
औ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ औ नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों ओ दैज्लां बोथोरनि बागै नोंथाङा एसे सावरायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ दे बिदिब्ला दैज्लां बोथोरनि बागै एसे सावरायनानै होलाय आंनो
औ दे बिदिब्ला आंबो सावरायनानै हिनिसै नोंथां
औ नों थां
औ नोंथांआथ' मोनथिखागौ औ दैज्लां बोथोराव जोबोर अखा हायो बिदिनो ओ फारसेथिं खहा जायो फारसे थिं ओ बिदिनो जौगायो
औ
मावनाय नि ओ सम मस समाव बिदिनो अखा हाबा जोबोर मोज जां दैज्लां बोथोराव
औ नोंथां
बिदिनो ओम दैज्लां बोथोरावथ' आबाद मावो माइनि आबाद बिदिनो मैगं थाइगं दैज्लांआव दैज्लां बोथोराव जि मे गं जायो बेफोरखो खौ मावो
औ मावो नोंथां
हा बिदिनो बानलु अ लेस्रा लाव जोगोनार खुमब्रा अ बिदिनो मावो आरो ओ माइखौयं मदर थ' जों गायाबा आरो
औ
थानायनि राहायानो बिनो
औ बेनो औ
थांना थानायनि राहाया बेनो नोंथां
औ नोंथां नंगौ बेबायदिनो जोङो दैज्लां बोथोरावथ' गोबां उम ओ गोबां जोंनि दैज्लां बोथोर होनोबा जोंनाव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव गोबां खहाफोर जायोना औस माहारिखौ जों गोबां खहा खालामो आरो बेफोरबायदिनो जोंनि बे दैज्लां बोथोराव गोबां माइ आबादबो जों खालामो खालामनायाव बेबायदि बिदिनो गोबां अखा हानायनि जाहोनाव ओ खाथि खाायाव जोंनाव दैमा दैसाफोर ओ दैमा दैसाफोरा लोमसावनानै मा गोबां ओ माइ गायनाय माइ जेरै माइ आबादफोरखौ गोबां खहाबो खालामनाय जों नुनो नुदों बेबायदिनो जोङो गोबां ओ माइ गायनाय माइ माइ गायनाय जों लोगोसे जोंनि गोबां ओ जिब जुनार बा न'खरफोराबो सिलिंखार जालांदों दैबानानि दैबानानि गेजेरजों बेबायदि जों दैज्लां बोथोराव जोङो ओ बेफोरबायदि सिलिंखार जानायखौ जों दैज्लां बोथोराव नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथांमोननि जाय ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो खाथि खाला दैमा दंग' ओ दंग'फोर दङ बेफोरबाय लोमसावनाय बेफोरबायदिनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानो नामा
औ बुंगोनसो नोंथां
औ
जोंनि ओनसोलावथ' जोबोर गिदिर फिसा बिदिनो लैथो दैमा बिदिनो हाखर हर हाला दोंसै आरो
औ
बिदिनो दैज्लांफोरबाबो ओ अखा हाबा बिदिनो न'फोराव दै लोमसावो न'फोराव जोबोर जेंनानि जाहोन जाना फैयो
औ नोंथां
हाफोराबो बिदिनो बिफां लाइफांनि खम बिबांबा
औ
बिदिनो बहुद जोबोर खहा जायो
औ खहा जायो नोंथां
हान्था मेला बिदिनो ओ हान्थिलांनाय लामाफोरावबो जोबोद दिडिस्टार्ब जायो नङासै
औ नंगौ नोंथां नंगौ उम बे उम बेफोरबायदिनो ओ जोंनि बे ओ उम जेरै जोंनि ओ कलेजफोर बा स्कुलफोराव थांनाय ओ ओ लामाफोराबो गोबां अखा हानायनि जाउनाव गोबां उम गोबां गाज्रि जायो नङा होमबा नोंथां औ दैज्लां बोथोर फोथोराव गोबां उम खहाबो जायो फारसेथिं जोंहा गोबां बेबायदिनो ओ अखा हानायनि जाहोनाव जोंनि लामाफोरा गाज्रि जानायनि जाहोनाव जों कलेजफोरावबो एसे थांनो ओ उसुबिदाबो जायो बेबायदिनो दैज्लां बोथोराव गोबां दैफोर लोमसावनानै जोंनि न'खरफोराबो सिलिंखारबो जालाङो बेबायदिनो गोबां जोंहा खहा जायो ओ हान्थिनाय दावबायनायफोरावबो गोबां उम गोहोम खोख्लैयो मानो होनोबा जोङो बेबायदिनो दैज्लां बोथोराव गोबां जोंथ' अखा हाबाय थानायनि जाहनाव जोङो न'फोर न'निफ्राय जों ओंखारनो हाया नालाय नोंथां औ बेबायदिनो ओंखारनो हायैनि जाहोनाव गोबां उम गोबां हाथाइनि मुवा बेसादफोराबो ओ दाम गोसा जायो गोबां आबादफोराबो सिलिंखार जायो नङा होमबा नोंथां औ नंगौ नोंथांमोननि जाबो बेफोरबायदिनो दैज्लां बोथोराव दैज्लां दैज्लां बोथोराव ओ गोबां खहा जादों खहा जादों नामा ओनसोलफोरावबो
अ जादों नोंथां जादों बिदिनो उम स्कुल ओ कलेजफोरावबो जोंनि ओनसोल सेरजोंनो दोङो नोंथां बि जाय ओ एसे अखा हाब्लानो ओ गासैबो बुंजोबो खस्थ' जायो थांलाय फैलाय आरो क्लास लानोबो जोबोर ख खस्थ' जायो
औ
हा खुरखानायाथ' जोबोर दंसै
औ
बिदिनो अखा हाबा जोबोर खहा जायो माइ गायनायनि जा जायगाफोरावबो बिदिनो खमसै जोबोर खहा खालामदों बेफोरो ओ उम मानसिनिबो सुबुं जो सुबुं हारिनिबो जोबोर मोनसे ओ गोरोन्थि
औ गोरोन्थि
दानि ओ जुगाव सोलिबाय थानाय जुगाव आरो बिदि बिफां लाइफां बिफांफोराबो गोबां गैला बिदिनो दानफाय दो ओमफ्राय जोबोर खहा खालामो
खहा खालामो औ औ उम
बिफां लाइफां हाफोरखौ होबथालांनो बिदिनो होबथानो गैया जायो
औ औ औ बे औ बेनिखायनो जोंना मा गिसि हा‌ औ बहा गिसि खांनायफोर बेफोरबायदि बिफां लाइफां गैयिनि जाहोनाव औ औ बिदि बिदि जायो नानो नों
नोंथांनि ओ जागायावबो बिदि बिदि दंसै नामाहा खुख्लानाय नोंथां
औ औ बिदिया दङ नोंथां दंमोन बेफोरबायदि जेरै गोबां अखा हानायनि जाहोनाव दैज्लां बोथोराव मा गोबां अखा हायो हानायनि जाहोनाव गोबां गोजौ गोजौ माथावरि बा हा खोनानै दोननायफोरा गोबां अखा हानायनि जाहोनाव हाया गिसि गिसि खाङो गिसि खांनानै मा ओ गिसि खांनानै बेफोर हाया गुगालाङो आरो गोबां खहा जादों बिफां लाइफाङाबो आथिखालाव जोंनियाव खमसै गोबां सुबुंफोरा बिफां लाइफांफोरखौ दानफायै दानफायै गोबां सुबुंफोरा न' लुनो हमदोंसै आथिखालाव बे औ बे बेफोरबायदिनि जाहोनावबो जों ओ जों सुबुं माहारिखौ मा गोबां खहा खालामदों आरो नोंथां जोंनि खाथि खाला खाथियावबो दङ बेफोरबायदिनो हां गिसिखांनानै गोबां सिलिंखार जानाय खाथि खालानि ओ खाथि खाथि खालानि ओ जिखुनु हाय गिसेखांनानै ओ जोंनि आबादफोराबो गोबां नस्थ' जादों औ बेफोरबायदिनो दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव गोबां उम दैज्लां बोथोराव गोबां सुबुंफोरनि खहा खहा जायो आरो नोंथां नोंथाङा बुं
नोंथाङा ओ नों थांनि न'आवबो बिदिनो ओ दैज्लां बोथोराव बिदिनो माइ आबाद खालाम
औ नोंथां उम माइ आबादखौथ' जोङो खालामो माइ माइ आबाद होनोबा जोङो गोबां सुबुंफोरानो गोबां गावबाागाव गावनि ओ जानो थाखाय जोङो गोबां सुबुंफोरानो माइ आबादखौ मावो माइआनो जोंनि थांना थानायनि जिउ राहा नङा होमबा नोंथां औ माइ माइ आबादखौ जों मावाबानो जों मा ओ ओंखामखौ जों मोनजाया आरो माइआनो जोंनि मा ओ थांना थानायनि फार्स्ट जिउनि राहा आरो बेबायदिनो जोङो मा माइखौ जोङो गोबां ओ न'खरफोराव गोबां गायाबाबो एसे एनैखौ जोङो जानो आन्थाखौ गायो आरो नोंथां औ बे नोंसोरनि ओ आथिखालाव नोंसोरनिखिबो गोबां ओनसोलफोराव मा मा ओ माइनि आबादफोर मावो नोंथां एसे खोन्थाना होनो हागोन नामा दैज्लां बोथोराव?
जोंनिथिथ' जोबोर बिदिनो आगोलनि बायदि बिदिनो माइसमुथि बायसमुथि बिदिनो माइब्रा माथा माइब्रायाथ' माथायाथ' जोंनि जोबोर ओ मागो दमासियाव फिथा खावनायनि थाखाय जोबोर गोनांथि नङा होनबा नोंथां ओरैनोबाबो फिथा खावना जानो हायो थावनि फिथा लारु जि गोसो बेफोरबायदिनो हायो।
औ औ नोंथां
माइब्रा माथा बाइसमुथि अन जना मासुरि दानियाथ' आरो दानि दिनाव आरो गुबुन गुबुन उम गोदान गोदान बि बिदिनो फैगासिनो नार्सारिफोरनिफ्रायबो लाबोना
औ औ गायो औ औ माजो जोंनिया मा ओ बेफोरबायदि बे रनजित बे रनजित बेफोरबायदि माइब्रा माइ बेफोरा गोदोनिफ्रायनो फैखानाय नङा होमबा नोंथां गोदोनिफ्रायनो औ आथिखालावथ' जों आथिखालाव आरो गोबां रोखोमनि ओ गोबां गोरों सुबुंफोराबो गोबां रोखोमनि गोदान गोदान माइबो दहनबाय आथिखालाव औ बेफोरबायदिनो गोबां माइ माइनि उम खेथिखौबो जोङो गोबां गोदान गोदान नुनो मोनसै माइनि जोलैफोरखौ औ बेफोरबायदिनो आरो नोंथांखौ उम होनबा आंनि सोंनायनि फिननायखौ होनायनि थाखाय गोबां उम साबायखर जासिहोबाय नोंथां
औ नोंथां
औ बेबायदिब्ला नोंथां ओ जोंनियाबो दा समा जानानै फैबाय बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां नोंथाङा आंनि सोंनायनि फिन होनायनि थाखाय जोबोर जोबोर साबायखर आरो नोंथां नोंथांजों बेफोरबायदि दैज्लां बोथोरनि बागै सावरायनो मोननानै आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ नोंथां
औ दे बिदि
औ दे नोंथां